नोंगोना नोङा खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
औ औ जोंनि दिनैनि रायलायनांगौ टपिकआ दैनि सायाव बाहायनाय औ अब्ला नोंथां आं जागायनोसै नामा?
औ जागोन।
औ दैनि सायाव बाहायनाय दै नङाब्ला माने जेबो जाया आरोना बुंनो थाङोब्ला थांना थानायनि थाखाय दै खौ नांथारगौ दैजों गासिबो जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबो मानि सरजाबनानै दं आरो जेराव दै नङाब्ला थांनानै था नो हाया। दैजोंसो माने जिउनि मोनसे देरहासारनाय माने जोंनि जिउखौ दै नङाब्ला माने फोथांनो हाया आरो ना। दैखौ जोङो लोंनायनि अनगायैबो गोबां बाहो खामानियाव बाहायनाय जायो। जेरै बिफां लाइ बिफांनि थाखायबो नांगौ जायो फिफां लाइफां गायनो थाखायबो दै नांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसे आबाद ओ मावनायावबो नांगौ जायो। मानि दानि बोथोरावथ' नै दैज्लां बोथोर फैबाय मानि माइ गायनो थाखाय आब आबाद मावनो थाखाय दैखौ नांथारगौ जेरावहाय माइआ दै नङाब्लानो जाया दस्रा बिफांफ्रा माने दै बारा गैयाब्लाबो खमब्लाबो थाङो नाथाय माइ आबादा दै न नङाबानो जाया जेराव ओ फोजेननायनिफ्रायनो दै नांगौ। आरो बेजों लोगोसे दैजों माने जोङो गोबां खामानि मावनो हायो। जेराव कारेन्टफोराव बो दै नांगौ जायो माबा मोनसे खारेन्ट खा रेनट बानायनो थाखायबो माने दैनि गोनांथि जायो मानि दै नङाब्लानो जाया आरोना। आरो बेजों लोगोसे गोबां दंबावो जेरै दैजों जों ओ माबा मोनसे खामानि मावनो हा हायो आरोना माने ओ फख्रि बायदिसिना माने बानायनानै माने बे दैखौहाय मानि फुख्रि बानायनानै माने जिब ना माने फिसिनो हायो जेरावहाय जोंनि थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो जेराव फालांगि खालामनायावहाय हेफाजाब होयो। दै यै न' दैयावहाय माने जों दैखौ जमा खालामनानै नङाब्ला मबबा मोनसे हाखौहाय जावनानै दैखौ जमा खालामनानै बेवहाय जों ना खौ फिसिनाय जायो जेब्ला देरो अब्ला जों बे नाखौ फाननानै गोबां रा रां आरजिनो हायो आरोना।
औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां। जोङो दैखौ जोङो गोबां जे खामानियाव बाहायनो हायो। जोङो आबादावल' नङा जोङो लोंनायावबो बाहायो। लोंनाय जानाय। जोङो दै नङाबानो जाया जोङो ओंख्रिफोर संबाबो जोंनो दैनि जोबोद गोनां जायो। आरो ओंखाम संबाबो जोङो दैनि गोनांथि जायो। माने आरो आरो आरो बिफां लाइफांनो बांसिन दै खुसो नांगौ जायो नङाबा बिफां लाइफाङा माने थांना थानाय नङा आरो आरो जोङो बिफां लाइफाङाव बिंफां लाइफांनि बे गोथां बाहागोआ गासिबो दै गोजा आरो। आरो जोंनि मान जोंनि मानसिनि देहायाबो बांसिन दैजोंसो बानाय जोङो दैखौ माने मोब्लिब बानाय बाहायो जेरै जोङो दै बानायनानै एबा जोङो दैखौ बान्दो बानायनानै दै जों दैखौ गोबां गोख्रै बेजों हगारनानै मोनसे तारबाइन एबा फांखा जोङो बहायनाय जायो बेखौ बहाय नानै माने जों मोब्लिब बानायनाय जायो आरो बेजों फांखा दिनायजों माने मोब्लिब जायो आरो बे मोब्लिबखौ माने जोङो गोबां बिदिनो जायगाफ्राव हरनानै जोङो गोबां खामानियाव बाहायदों जेरै न'फोरनि लाइट सुनाय बिदिनो दै बोखानाय मटर टिभि नायनाय बिदिनो मबाइल चार्जिं होनाय गोबां खामानियाव जोङो कारेन्टखौ बाहायनो हादों जोङो दैखौ माने गोबां बिदि मोजां खामानियाव जोङो बाहायनो हादों बेफोर जाबाय मोनसे मिथिंगायारि सम्पद दैया जोङो दैखौ जोङो मोजां खामानियाव जोङो गोबां बिदिनो बाहायनो हादों
जोङो कारेन्टखौ जोङो गोबां गिदिर खामानि मोनो बे कारेन्टखौ जोङो दैजों बानायनो हादों
कारेन्टा मालाबाबो जोबनाय नङा दैया जोब ब्ला जोबगोन अब्लासो खारेङा जोबगोन माने दैयाथ' जोबनो रोङा बेनि थाखायनो खारेङा माने जोबनो रोङा आरो माने बेनिखायनो दाना कारेन्टखौ जोङो जेरावबो बाहायनो हमसै बिनि उनाव जि सुनायावबो जोङो बाहायसै दा जि‌ सुनामयाव वासिं मेसिन बायदि बाहायो बिनो जों गोबां फिसा फिसा खामानियावनो जोंहा कारेंखौ बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दा जोङो दैखौ दैखौ जोङो आरो जोङो आबाद फोथारावबो बाहायो बिदिनो आबादफोरा बिदिनो जोङो माबाफोर खेथिफोर मावोबा जोङो दैनि जोबोर गोनांथि दा जोङो जोङो दैखौ जोङो गोबां अननानै बाहायनांगौ आरो जोङो गुबुन बायदि गुबुन जायगाफ्राव माने बांसिन दैनि आंखाल जायो दैखौ मोननो थाङा बिदिनो राजस्थान बायदि जायगायाव थरथिंसे दैनि थाखायनो बिसोरो गोबां गोजानाव थां थांनो गोनां जायो गोबां खस्थ'नि दा जोंनाव दैनि आंखाल गैया जों गोसो बायदि दैखौ बाहायनो हायो जोंनि थाखाय बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो दा गुबुन जायगाफ्राव माने दैनि आंखालावनो माने बिदिनो गोबां जिब जिबिफ्रा थैनो गोनां जादों बायदि जाथायफोर जायो माने बिदिनो बालाहामा जायगाफ्राव जेनिबो आंखाल दा जोङो दैखौ माने बिदिनो जोङो जाम्फै जामलाफोर बानायनानै बिदिनो जोङो फोथारफ्रावबो जोङो सोनो हायो जाम्फैनि दैखौ आरो जोङो दैखौ माने जोङो फख्रिफोर बानायनानै जोङो नाबो फिसिनो हायो आं दहाय बुंलांखाबाय जों नाखौ माने ना आदार होयै होयै होनानै गिदिर गिदिर जोङो फुख्रिफ्राव दैनि गोनांथि जायो जोङो दैखौ गिबियाव जोङो फुख्रिखौ एसे गोथाव खालामनानै दैखौ जों जमा खालामनानै जोङो गोबां बिदिनो नाफोर हगारनो हायो आरो जोङो बेफोरजोंनो रां बायदिसिना सिना थाखा फैसा खामायनो हायो दैयाबो माने मोनसे जोङो जोंनि थाखाय मोनसे रांनिबो लामा लाबोयो जोंनो थाखाय जो दै नङाब्लााथ' जोङो नाखौ फिसिनो हाया नालाय दैया आरो जोङो दैजों गोबां बिदिनो फेक्ट'रिफ्राव बायदिसिना बानायो जेरै फेपसि कल्ड ड्रिंक्स आरो थान्दाफोरखौ आरो बिदिनो जोङो लोंनाय जानायफ्राव बिदिनो थान्दाफोर आरो जोङो लोंनाय दै खौबो जोङो दैनिफ्रायनो बानायो बिदिनो केमिकेल साफा बानायो जोङो दैनिफ्रायनो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो दैया जोंनि थाखाय जिउसो माने जोङो जिउजों समान आरो दैया दै गैयाब्ला जोङो थांना थानो हानाय नङा आ जोङो दैनि जोबोत गोनांथि आरो दा नोंथाङा दसे सम बुंबावदो दे दैनि सोमोन्दै अबावबाफोर बाहायनाय मानायनि बागै
नों होनलांबाय बिनि गेजेराव आं बुंनो सानबावयोदि दैखौ मोननो थाखाय जों गोबां माने जायगा लायै जायगा माने दैया माने मोना नालाय माने खायफा खायफा जायगायाव माने गामिफ्राव नङाब्लाबो टाउनफ्रावब्लाबो माने बांसिन गामि एरिया यावहाय माने दैखौ हाय खुरनानै लोंनाय जायो आरो ना माने कल दैखर नङाब्ला ओ ओ मा होनो बिदि खालामनाय जायो जेराव हाय पाइप जोंहाय माने खुरनाय जायो ओ बेखौहाय माने दोसो सो दोसो दोनानै मानि उनावहाय जेब्ला दै मोनैयो अब्ला बेखौहाय पाइपजोंहाय हा मानि जयेन खालामनानै कल बानायनानै जों लोंनाय जायो आरो बेखौ दैया जायगा लायै जायगा याव बबेबा जायगायाव माने आयरनबो मोननो थाङो माने लोंजायै दै थायो आरो ना आमफाय लोंजानाय दै मोननो थाखाय जोङो मानिे गोथौ खुरनांगौ जायो जेरावहाय फिफटिन सिक्सटिन नङाबा सोरनिबायावफा टुइनटि सिक्स बेफोरबायदि गोथौ खुरनांगौ जायो आरोना फुद खुरनांगौ जायो अब्लासो जों दै लोंजानाय दैखौ मोनो जायनि थाखाय खलावहाय जोङो ओ फिल्टारनि माबा होनाय जाबावो आरोना मोजां दै मोनब्लाबो माने फिलटारनि मा होनो फिल्टार होनाय जाबावो माने माबा मोनसे बुस्थु दं माने लहानिब्लाबो बेयो फिल्टार जायो आरोना दैया बिदि अब्ला से माने जोंनाव दैया मोजां ओंखारगोन अब्लासो जों बे दैखौ लोंनो हागोन खायफा खायफा जायगायाव मानि बे दै लोंग्रायानो माने मोजां मोनिनि जाहोनाव माने दैखौहाय बिसोरो उब माने आइरन गनायब्लाबो बेखौहाय मोनसे थेमा नङाब्ला दैहुफ्रावहाय दोननानै बाला होनानै हांगार हुंगार माबा मोनसे बुस्थु होनानै माने बेखौ दैखौ फोसरनानैसो दै मोजां गब्लासो बेखौ लोंनाय जायो आरोना दैनि मोजां थियानो गोबां दं जायनि जाहोनाव मानि जोंनि थांना थानायाव बिराद हेफाजाब दं आरो जोंनि जिउजों सोमोन्दो दंना नोंथाङा बुंलांखाबाय जायनि जाहै मानसिया थांनानै दं आरो बेजों लोगोसे जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबो मानि बुहुमानो थांनानै दं होननानै बुंनो हागोन हा दा माने लोंनाय दैयावहाय माने जों बिराद साबोधान जानां गोन आरो ना नोंथां माने मोजां दैखौ लोंब्लासो माने देहाया मानि मोजां जागोन नङाब्ला बोरैबा जों मोजां दैखौ लोंफ्लांब्ला जोंनि देहाया माने गिख्रंथाव महर लागोन आरोना माने बेक्टेरिया दा बेफोरबायदि जानानै माने देहाया गिनांलाय मानो होनबा लोंनाय बुस्थुआ माने जोंनि उदै सिङाव थाङो ओ माने बियो माने उदै सिङाव थांनानै बायदिमैया गाज्रि खौ मोनलोंफ्लाङोब्ला माने देहाया गाज्रि जागोन आरोना बेबायदि जायनि थाखाय माने जों लों नाय दैनि थाखाय माने गावखौनो साबधान लानांगोन जेनेबा मोजां दै नङाब्ला आइरन दै फोरब्ला माने जों बेखौ फिल्टार खालामनानै लोंनांगोन आरोना जायनि थाखाय माने देहानि थाखाय माने मोजां जायो बे बेजों लोगोसे आरो आबाद मावनायफोरावबो दैखौ नांगौ जायो बेखौ नोंथाङाबो बुंबाय आरो आंबो बुंबाय जायनि थाखाय दा दैज्लां बोथोर माइ आबाद मावा माइ आबादा माने बांसिन दै नांथारगौ जाथारो आरोना आं दहाय सिगाङावबो बुंदों जायनि थाखाय माने सिगांनिफ्रायनो जोबजासे आरो माने मोनजासिम नांग नांगौ आरोना बे दैखौहाय माने जाय जायगायाव जाम्फै गोनां हा बेयावहायसो माने माइयाबो मोजां जागोन दै मोनब्लासो माने माया मोजां जागोन आरोना बिबायदि दै मोनालाबानो ओरैनो माइया गायनानै दोनोब्लाबो माने उनावहाय मानि अखा हायाब्ला जामफैजोंबो दै थाङाब्ला माने माइआ हाया गावब्रा गावब्रा जानानै माइआ राननाय जायो आरो जायनि थाखाय मोना अब्ला
औ नोंथां
अब्ला दिनैनि रायलायनांगौथ' बे गोबाव दोनथ'सै नामा नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम